औ
नोंथांनिसिम गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामग्लायखौ जाासि हरबाय औ आं दा सानदि ओरैनो दंथयो नोंथां
अ नोंथाङा आंनो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ दसे होनो हागोन नामा?
औ हागोन दे नोंथां
औ नोंथाङा बरफोरा गोदो गोदाय माबायदि दि जिउ खुंबोदों बरफोरनि बरफोरा गोदो गोदाय माबायदि जिउ खुंनानै रायजो जाबोदों बेफोरबायदि जेनेबा बरफोरनि गु बै जिउ खुंनाय राहाया गोदो गोदाय मामोन बेफोरखौ एसे बुंफोरना होनो हागोन नामा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
औ
ओ गोदो गोदायथ जोंनि बरफोरा जोबोर खस्थयै जिउ खुंबोदों होननानै जों खोनानो मोनो आरो जोङो ओ उन्दै समनिफ्रायबो जोङो उन्दै स जों नुबोदों जोंनि आइ आफा आ बै आबौमोनहा आजै आजौमोना माबायदि ओ जिउ खुंबोनाय जों बेफोरखौ खोनानो मोनो आरो जोङो ओ ओ ससे समनिफ्रायबो जोङो नुबोदों जोंनि माबा जोंनो गोबां खस्थयै ओ जिउ खुंबोदोंमोन
औ औ
जोंनि बरफोरा आबाद मावनानै जानायखौनो गावसोरनि जिउ खुंनायनि राहा महरै साननानै लायोमोन आरो दासिमबो बिदिनो सोलिगासिनो
औ
ओ आबाद मावनानैनो जोंनि बर'फोरा ओ जिउ खुंदोंमोन आरो मैहुर खालामनानैबो जिउ खुंङोमोन होननानै जों खोनानो मोनदों।
औ नंगौ
बर' आइजोफोरा जेरै ओ दानाय लुनाय ओ गाननाय जोमनायफोरखौ गावसोरनो दानानै लायो
औ
जानो थाखायबो ओ बायदिसिना ओ ना गुरनाय बायदि आरो हाग्रा बंग्रा फोरनि मैगं आरि खाथिंनानै जानाय ओ बिदिनो ओ आबाद मावनाय माइ गायनाय बायदि आबादफोर मावनानै ओ जिउ खुंनानै जाबो होन्नानै जों खोनानो मोनदों ओ दासिमबो बिदि नो सोलियो। जोंनि बर'फोर नि गेजेराव आरो जोंनि हौवा माहारिफोराबो ओ हाल एवनानैनो माइ गायजुबोमोन होननानै जों खोनायो ओ मोसौ हालिजोंनो माइ गायनानै ओ जायोमोन ओ दानि जुग गावथ' जोङो ओ ट्रेक्टरजोंसो हालेवनायजों नुनो मोनो नाथाय गोदोहाय ओ मो सौ हलिजोंसो एवनानै ओ आबाद मावोमोन आरो आरो बिदि बिदिनो गोबां ओ मैगं थाइगंफोर गायनानै ओ गावसोरनि जानाय राहाखौ गावस सोरनो खालामनानै लायोमोन आरो हिन्जावफोराबो हिन्जाव माहारिफोराबो
औ
दानाय लुनायाव जोबोर आखा फाखामोन। ओ ना गुरनाय बायदि आरिफोराव ओ जोबोर आखा फाखामोन ओ जोंनि बर' आइजोफोरा फोरा दासिमबो जों आखा फाखाखौ नुनो मोनो। नाथाय जोङो दानाय लुनाय ना गुरनाय बायदिसिना आबाद मावनायफोरखौ खौ जोङो गोदोहाय बांसिन नुनो मोनोमोन आरो दायो जोंङो ओ एसे बेखौ सोलायलांनायखौ जों नुनो मोनबाय। ओ गोदोहाय जोंनि बर' आइजो फोरा गावसो नि ओ गाननाय जोमनाय खौ ओ दानानै लायोमोन। ओ जेरै बर' आइजोफोरनि गाननाय दख'ना ओ फास्रा आर'नाइ बायदिफोर गावसोरनो दानानै गावसोरनो गानोमोन आरो ओ हौवाफोरनोबो गामसा आरिफोर दानानै होयोमोन होननानै जों खोनानो मोनदों।
औ
जोंङो औ दख'नाया थ' जोंनि बर' हारि हारिनि सिनायथि नङा होनबा नोंथां? ओ जोंनि बर'फोराल'सो दख'नाखौ खौ गानो जों बेखौ बयबो मिथिगौ बिदिनो समायना रमायना आगरफोर एरखा गावसोरनि जोमग्रा फालिफोराव आरो दख' नाफोरावबो समायना रमायना बर'नि आगर फोर जेरै हाजो आगर दिं खिया बिजौ
औ।
खासि बिबार ओ बायदि बायदि दाउराय आगर बायदि बायदि समायना रमायना आगरफोर गावसोरनि जोमग्रा फास्राफोराव एरनानै बर आइजोफोरखौ दानानै लाइमोन होननानै जों खोनानो मोनदों बिदिनो गावसोरनि गाननाय जोमनयखौ बो गावसोरनो दानानै लायो आरो दिहुननानै लायोमोन गोदो गोदोहाय ओ आरो हौवा माहारि फोराबो ओ आबाद मावनायाव जोबोर गोसो गुदुं आरो आखा फाखामोन। गोदोहाय ओ ना गुरनाय एबा ना हमनायफोराव ओ सेन खखा जेखाइ खबाय फल बायदिफोर लानानै ना हमनायै जायोमोन होननानै जों गोबां जों खोनानो मोन्दों। आरो गोबां नाफोर। हमनो हायोमोन होननानैबो जों खोनानो मोन्दों। ओ खेबसे गुरगासेयावनो खबायाइसे एसे गाहाम नाफोर मोननानै जायोमोन होननाय जों खोनानो मोन्दों। ओ ना बेदर। बायदिनि आंखाल गैयामोन होननानै मैगं थाइगं आरि फोरनि एसेबां आंखाल जाया मानो होना
नंगौ औ नंगौ।
ओ बिदिनो ओ बर ओ आइजोफोरा जिउखौ खुंबोदोंमोन आबाद मावनानै एबा मैहुरफोर खालामनानै आरो दानाय लुनाय बायदियावथ जोबोर आखा फाखाखा बर आइजोफोराबो।
नांगौ औ।
आथिखालाव बेफोरखौ एसेबां जों नुनो मोनला। नाफोर ओ गुरनो थाङोब्लाबो जोङो एसेबां गोबां नाफोर मोननो थांनायखौ जों नुला आरो सेन खखा बायदि फलफोरजों ओ ना हमनायफोरखौ जोङो एसेबां नुनो मोनला आथिखालावथ ओ हा हाथाइ बाजारफोराव मोननाय बायदिसिना सिना मैगंफोरखौसो बायनानै जाबो हुफिनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ नोंथाङाबो गोदो गोदाय मा ओ बर' सुबुंफोरा माबायदि जि बोदों बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंफोरनानै नै होनग्रो नोंथां
औ हागोन नोंथां। बर'फोरनि गो गोदोनि गुबै जिउ खुंनाय राहा होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा मोनथिखायो जानांगौ।
औ।
बर'फोरा आबाद मावनायखोनो गावसोरनि जिउ खुंनायनि गुबै राहा हिसाबै साननानै लादोंमोन, औ। गोदो गोदाय बर'फोरनि आबै आबौ आजै जोंनि आजै आजौमोना ओ आबाद मावनायखोनो गावनि जिउ खुंनायनि राहा हिसाबै राहा हिसाबै ओ आबाद मावनानै बेफोरबायदि माइ उनु गायनानै आबाद मावनानै मैगं थाइगं गायनानै बेफोरबायदिनो जानानै गोदोनिफ्रायनो सलिबोखानाय नोंथाङाथ' मोनथिखागौ जानांगौ?
औ मिथिगौ औ।
दानि दानि मुगायाव होननानै बुङोब्ला गोदोनि गोदोनि मुगायाव हाल एवनानै आबादखौ गायनाय जायोमोन नाथ थाय दानि मुगायाव ट्रेक्टर जोंबो एवनायखौ जों नुनो मोनदों। ट्रेक्टरजों हाल एवनाय बा माइ गायनायखौबो जों नुनो मोनदों। बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो बर' समाजनि गुबै जिउ खुंनाय राहायानो जाहैबाय आबाद मावनाय, न'आवनो आबाद मावनानै न'आवनो जानाय, न'आवनो मैगं थाइगं गायनाय जेरै ओम दैज्लां बोथोराव लेस्रा, भिन्दि बायदिसिना ओ मेसें बोथोराव-आव गायनायखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ? लाइ, लाफा लाइ, लाफा आलु बेफोरबायदि गोदोनिफ्रायनो बर' फोरा गोबां खस्थ'यै जिउ खुंबोनायखौ जों नुनो मोन्दों।
औ।
ओम। गोनोखोआरि आबाद मावनायाव जोङो दा दानि मुगायाव गोबां जौगासिननायखौ जों नुनो मोनदों। गोदोनि सुबुंफोरा जोबोर खस्थ' जों आबाद मावनानै सोलिबोनायखौ जों मिथिगौ। नुनो मोनबोदों। आबै आबौ जोंनि आबै आबौ आइ बाबामोननिफ्राय जोङो खोनाबो खोनानो मोनदों।
औ।
उम। गोदोनि मुगायाव आबाद मावनानै हि दानानै बेफोर बायदि बायदिसिना खस्थ' खालामनानै जोंनि बर' सुबुंफोरा गामिनि जोंनि थागिबि सुबुंफोरा बेफोर बायदि जिउ खुंबोनायखौथ' जों नुनो नुनो मोनखादों। दा खोनानो मोनदों बर'फोरनि ओम गोदो आइजोफोरा गोबां जोबोर हि दाना हि दानो रोंगौमोन होननानै। बर'फोरनि गुबै नेरसोनथि होननानै मिथि बुङोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ आर'नाइआनो जाबाय बर'फोरनि मोनसे औ नेरसोन सोनथि। औ। गोदोनि सुबुंफोरा गावबा गावनि फालि फास्राफोराव बेफोर बायदि बायदिसिना आगर एरखांनानै बायदिसिना फारौ गन दावराइ बेफोरबायदि बायदिसिना आगर एरखांनानै समायना रमायना गावसोरनि सि दानानै गावसोरनो गाननाय जोमनायखौ जों नुनो मोनबोदों। बर'फोरनि गुबै सिनाय थि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो दख'नाखौनो होननानै बुङो। नङा होमबा नोंथां औ द दखना बेफोरबायदि गोदोनि आबै आबौ मोना निजायैनो निजिनो दखनाखौ दानानै खुन्दुं लुनानै खुन्दुं लुनानै निजेनो इसान सोंनानै निजिनो दानानै निजिनो गानबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों। आंनि मिथिनायाव बेखिनियानोमोन। जोंनियाथ' दा समाबो जानानै फैबाय नोंथां।
औ सम
उनाव मोजां सम आरो बोथोर लानानै लोगो मोनफिनगोन। नोंथांजों रायल्लायनानै जोबोर मोजां मोनदों। नोथांनिसिम जोबोर जोबोर गोजोननाय एबा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ
गोजोन्थों।